औ खोनादों दे नोंथां औ नोंथाङा दा फ्रियानो दंथ'यो।
औ थ' बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदाखौ सावरायनो सानदोंमोन जे सावरायजागोन ना नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
आयदा सावरायनो सानदों मोनसे माने जोंनि समाजाव जोंनि बर'नि गेजेराव बा जों थानाय जाननायखौ नायनानै बा गोदो-गोदाय माबायदि जोङो थायोमोन जायोमोन। माबायदि समाज खाङोमोन। ओमफ्राय आथिखालाव माबायदि सोलायलांखो बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन दे मोजां आयदा।
ओ बिदिब्ला ओ नोंथाङा माबाग्रोदो नामा बुंग्रोदो नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो-गोदाय माबायदिमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलियो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनायग्रोदो नामा नोंथां
हानायखिनि नोंथांनो फोरमायनो नाजागोन।
औ।
दा नोंथां जोंहा बर' समाजाव गोदोनि आरो दानि माबायदि फारागथि नुजाखो होननानै बुङो। ब्ला आं बेखौनो बुंङो नोंथां दा जोंहा गोदोनि समाव ओ बर' समाजाव जोंहा ओरैबायदि मोन से ओ माने गोजोनग्लायनाय रंजालायनाय बेफोरबायदि थासारिफ्रा दङमोन। ना नोंथां?
औ नोंगौ।
जेरै जों बुंनो हायो जोंहा गोदोनि समाव ज' ज' सावरि बादालि जालायनाय।
औ औ।
लिरनाय फरायनायाव जोंहा एसेबां। जोङो बयबो आबाद मावनानैनो जायोमोन बे बायदियाव जोंहा माने गावजों गाव एना एनिया बारा गैलायामोन। खोब जों गोरोबलायनानै न'खर खुङोमोन बा संसार जायोमोन। जेरै जोङो मावनाय दांनायनि बेलायावनो बुंनो हायो जोंहा ज' ज' बैनि न'खराव बा बैनि न'खराव बिदि सावरि जालायनाय। दङमोन हेफाजाब होलायनाय जोंहा गोबां नुनो मोनोमोन बेबाय दियाव जोंहा माने गोबां खौसेथिखौ नुनो थाङोमोन आरो नाथाय आथिलाव जोंना मा जाखो नोंथां जोंनि। समाजाव बुंनो थाङोब्ला ओ जोंना गावबा गाव न'खर न'खर बा गुबुननि जिनिसखौ गुबुना मोना ओरैनो मोना जों रांखान्थिजों बायनांगौ जायो बेफोरबायदियाव जोंहा माने गोरोबलायनायाबो गैया मावनाय दांनायावबो जोंङो ओ गावबागाव न'खर न'खर बा गुबुन गुबुन न'खरैनो मावनाय इफोरबायदि नुसै नालाय बेफोरबायदियाव जोंङो माने खौसेथिखौ एसे खम नुनो थांङो आरो नों
औ औ
बिदिनो जोंङो जानाय लोंनायनि बेलायावबो बुंनो हायो जोंहा गोदोनि समाव ओ जानाय-लोंनाय, मैगं-थाइगंखौ जों बर'फोरा मिथिंगायाव नो मोनोमोन होननानै बुंनांगोन जों बा न'खरावनो मावना नै जानो रोंङोमोन। जोंहा जानायनि बेलायाव आंखाल गैया होननानै बुंनो हायोमोन जों ना बेदर न'फ्रावनो मोनजोबोमोन जोंङो ना फोरखौ जों खाथियावनि दैमा-दैसा, हाखर- हालाफ्रावनो जों हमनानै गोबां मोनजायोमोन नाथाय आथिखालाव जोंङो बेफोरबायदि मोननो थांला आरो नोंथां माने
औ औ
जोंहा ओ गासैबो मुवाखौनो जोंङो बायनानै जानो गोनां जायो ओ जो आथिखालनि जु मुगायाव माने जोंहा ओम ओंखाम जानो थाखायबो माने माइ बा माइरंखौ जोंङो आथिखालाव खायफा बेफोरबायदि सुबुंङा बायनानै जानो गोनां जायो आरो नोंथां।
औ औ
औ मैगंफोरनि बेलायावबो जों बिदिनो जोंहा आबाद मावनानै गोदो जायोमोन नाथाय आथिखालाव गासैखौबो जोंङो फारसेनिफ्राय बायनानै जानो गोनां जायो। दा बे जों लोगोसेनो आरो जोंहा गोबां सोलायनाय फैबावदों होननानै बुंङोब्ला जोंनि माखासे नेमखान्थिफोर जेरै ओ जोंनि माखासे मावनाय-दांनायनि बेलायावनो सोलायनाय फैबाय नेमखान्थि हाबा हुखा खुंनाय बा फोरबो माखासे फालिनाय। बा माखासे मावनाय दांनायनि गेजेरजोंहा माखासे फोरबोफोर फालियोमोन बा नेमखान्थिफोर फालियोमोन बैफोरावबो जोंङो एसे एसेब्लाबो सोलायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। दा बेबायदिनो जोंङो हारिमुफोरनि बेलायावबो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो। गोदोनि समाव जोंहा जेरै न'खरावनो जोंङो एम्फौ फिसिनानै इन्दि खुन्दुंनिफ्राय ओ खुन्दुं थुननानै जों गाब गानानै फारसेनिफ्राय जोंङो न'आवनो ओ जि जोम दानानै गानोमोन दख'ना गामसा ख'ना बायदिखौ नाथाय आथिखालाव जोंङो बे बेफोरखौ मा हाथाय बाजाराव डायरेक्ट मेसिनजों दानायखौ जों बायनानै गानसै जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरबायदियाव जोंनि माने दोरोंङारि गियान बा जोंनि माखासे हारिमु बेफोर गोमालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों थां आ बेनि अनगायैबो जोंहा आरो ओ गुबुन हादोरनि फ्राय बा सोनाबारिनिफ्राय फैनाय जोंङो माखासे गाननाय जोमनाय लंपेन्ट गस्ला माखासे कुरति बा सुइजार बेफोरबायदि गाननायफोरखौ जों नुनो मोनसै नंङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ। दा बेबायदिनो आरो नोंथां जोंनि फारसे जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि माखासे गोबां ओ गोदान मुगाजों गोरोबफानानै जोंनि सुबुं मा बर' सुबुं माहारिफ्राबो गोबां सोलायनाय फैनायजों लोगोसे जोंनि साननाय हनाय सोलायनायजों लोगोसे जोंनि समाजानो माने सोलायनायाव फैबाय आरो नों थां गोदोनि आरो दानि नायोब्ला जों गोबां फारागथिखौ नुनो मोनसै।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदि नोंथांमोननि बेलायावबो बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिंङाव सोलायनायफोरखौ नोंथांबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां।
औ
औ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो आं फोरमायनोसै ओ आं नुनायाव जोंनि ओनसोलावबो जों नोंथाङा बुंनाय बिदिनो बे एखेयानो गोदो गोदाय माने जोङो ओ बर' समाजाव जोङो ज'मा जमा थालायनानै ज' ज' थालायनानै सावरि बादालि जालायलायोमोन ओ बेफोरबायदिखौ जो आथिखालाव नुनो मोन ला मानो होनोबा जोङो आथिखालाव बयबो गावबा गाव खामानियाव मुखुब जाजोबना थालांनो थाखाय जोङो बेफोरखौ एसेबां माने नुनो थांला मानो होनोब्ला जोङो ओ बयबो बांसिनानो नोगोरारि मोखां जाजोब्बाय बेजों लोगोसे जोङो‌ लेखा फराखौ एसेबाबो रोंबाय बेफोरबायदियाव जोङो लेखा फरा रोंनायनि नि जाहोनाव माने खायफा ओरैबायदि जाबाय खायफाया ओ गामिनि खामानि मावनो लाजिबाय गामियाव थानो लाजिबाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो बेबायदिनो आरोबाव जोङो ओ बेै हाल खदाल बायदिसिनायाव जोङो गोदो गोदाय बिराद जमा जमानो हालेवलायोमोन ओ सोरनिबा न'खराव ओ हाल जांख्रा दङबा बेवहाय दसजन बार'जन जमा थांनानै जोङो हालेवलायोमोन बा माइ गायनाय समाव बेबायदिनो सानसेयावनो थांनानै गायजोबनानै होयोमोन बेबायदिनो रंजायोमोन बाजायोमोन बेफोरबायदिया माने आथिखालाव गैला आरो नोंथां आथिखालाव आरो बेफोरबायदि ओ गोदोनि बायदि नांगालजों मोसौजों हालेवनाय बेफोरा गैला नालाय ओमफ्राय आथिखालाव माने नांगोल जुंगालनि जायगायाव ट्रेक्टर फैबाय दा ट्रेक्टर फैनाय लोगो लोगो सानसेयावनो गोबां गोबां गायनो हासि नामासि बेफोरबायदि सोलायबाय दा ओ नायनो थाङोबा हो बोरैबाबा जोङो ट्रेक्टर फैनायनि माबायाव जोङो मोजांखौनो बुंनांगोन ट्रेक्टराव फैनानै जोङो सानसेयावनो गोबां हालेवनो हायो सानसे आवनो गोबां गोबां गायनो हायो नांगोल मोसौ नांगोल जोंबाथ' बेफोरबायदि इसेबां सानसे गायनो हायामोन ओमफ्राय जोङो औ बेफोरबायदि सानसेनो हायो नालाय ओंखायनो माने बेफोरबायदि सोलायबाय दा आरोबाव मैगं थाइगं बा बायदिसिनायाव बुङोबा जोङो बुंनो हागोन जे गोदो जों जाबायदि माइ आबादनिअ अगायैबो बेसर बायदिसिनाखौ फोनानै जायोमोन थाब माइ आबादनि अनगायै बेसर सबाय फाथो बेफोरबायदि फोना जायोमोन जोङो गायना जायोमोन बेफोरबायदिखौ माने आथिखालाव नुनो थांला आरो नोंथां जे माने बोथोरा सोलायनाय लोगो लोगो जोङो माने बिराद बेफोरखौ जों खम नुनो मोनसै आरो
औ
औ आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जेहोनदोंमोन गाननाय जोमनाय बायदिसिना द गान्नाय जोमनायखौ बुङोबाथ' जोङो बेखोनो बुंनो हायो जे ओ आथिखाल मुगायाव जोङो ओ नोगोरारि मो खां जानाय लोगो लोगो दख'ना गामसा बायदिसिनाखौ गाननो लाजिसै बेफोरबाय दि नङा होमबा मोनथां औ औ माने ओरैबायदि जायो जे माने ओ जोङो एखनबा समखौ नायनानैबो थासारिखौ नायनानैबो सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनबा जोङो आ गारि गाखोनांगौ मानांगौ होनोबा बेफोरबायदि समाव जोङो आ
दख'नाफोर गानोबा जोङो एसे उसुबिदा जायो गारिफोरा गाखोनायाव बेफोरबायदिनि थाखाय एसे सोलाय लांदो बेफोरबायदिनो जोंङो लोगोसे जोंनि माबाफोरा गाननाय जोमनायफ्राबो सोलायलांदों आरो नोंथां
औ औ
औ आरोबाव जोङो गोबां थासारियाव जोङो गोबां सोलिायलांनायखौ नुनो मोनदों जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय जे नोंथाङा होनदोंमोन गोदो गोदाय जोङो न'खरनि मैगं थाइगंबो जायोमोन मायोमोन बेफोरबायदि नखर न'खरनि मैगं थाइगंखौ बैजों बे हरलायलायना सोलायलायना जायोमोन दा बेफोरबायदिखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनला माने आथिखाल बैखौ बयबो गावबाागाव नोंनिया नोंनिया आंनिया आंनि बेफोरबायदिसो सानसै सोरनिबा न'खरनि बुस्थुखौ जोु मोनजाला बैसानि न'खराव जुदि मायबा फोर मैगं गोबां दङबाव बेखौ जोङो मोनजाला गोदो गोदाय जों जाबायदि हरलायलायना जायोमोन बेफोरबायाददि हरलायलायना जाला आथिखालाव माने रांखान्थिनि बिथिङाव माने बेखौ रांखान्थिनि थाखायनो रां नांगौनि थाखायनो माने बेखौ जोङो हरलायलायनायना जाला बाजाराव लांना हाथाय बाजाराव लांना फाननायखौ नुयो होमबाबो जोङो बेफोरबायदिखौ जों ह रलाय लायना जानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां
औ दा नोंथां आं आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंबावनो सानदोंमोन नों
औ बुंनो हागोन नोंथां
औ दा बे आयदायावनो जोंहा नोंथां जोंहा मुगा जौगानाय लोगो लोगो माखासे मोजां बा गाज्रि बेयो थाखायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ नंगौथ'
औ जों दा जेरै मोजांनि बेलायाव बुंनो हागोन जोङो जोंहा गोदोनि बर' समाजनि खोथा होननानै बुङोब्ला जोङो बयजोंबो मुगैजानाय बा गुबुन हारिफोरजों मुगैजानाय जाला लोंलाया बांद्रायोमोन ना नोंथां।
औ।
औ दा बेफोरो जोंहा सोलायनाय फैबाय दा एसेबाबो जोङो मोजाङै जानायखौ नुनो मोनसै। बे जोंनि बर' समाजफ्रावबो गोबां लेखा फरा लिरनाय फरायनाय गोरों गोरा ओंखारबाय। सोलोंथाय लानो रोंबाय बेफोराव जों मोजां नुयो आरो नोंथां दा बिदिनो गाज्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां नुनो मोनबावगोन जेरै जोङो ओ जायफोर बिथांमोना सोलोंथाय लादों आथिखालाव जोंनि समाजनि गोरों गोराफोर बिथांमोनानो माने ओ माखासे गावनि माखासे हारिनि हारिमुफोरखौ बावलांनो हमो बा माखासे ए एना एनिया जोंना बांद्रायसो जानो हमदों आरो नोंथां दा जों बिदिनो जा नाय लोंनायनि बेलायावबो नुनो मोनो जोंहा मैगं थायगंखौ जोङो बायनानै मोनो नाथाय जोंहा गोबां माखासे जोंनि गोबोरखि हासार होनानै बा माखासे जोंनि हायाव गायनानै मोननाय बिदि मैगं जों फ्रेस मैगं मोनजाला आरो नोंथां जों मुलि बायदि सिना बाहायनाय मैगंखौ जानांगौ बेबायदिनि जाहोननि थाखायनो जोंहा देहाफोराबो गोदोनि बायदि माने थिग नंला गोबां खम बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि सुबुंफोरा थैयो। बेखौ जों बुंनो हायो आरो नोंथां।
दा बेनो नोंथां ओ समजों लोगोसे बेफोर सोलायलांबाय। जों माबानो रोंदोंबाबो ओ दावगानो रोंदों एसे बे नंगौ होमबावो माने जोङो बासिनो रोङाखै जे बबेखौ जोङो जानांगौ बबेखौ जों जानाङा। बेफोरबायदिखौ जोङो बासिना जानो रोङा बेफोरबायदिसो जालांदों आरो नोंथां। दा नोंथाङा बुंनाय खोथाया नंगौ ओ गोदो जोङो फ्रेस मैगं मोनजायोमोन आथिखालाव जोङो बायना मोनजाय जायो होननानै जोंओ माने गासैबो बायना जायो नालाय जोङो बेयावनो माने जों गोदोनि बायदि न'खराव गायनाय गोबोरखि हासारजों बानायनाय बा जाबोर जथर बेफोरबायदि गारनानै बानायनाय बेफोरबायदिबो जोङो नुला मोनजाला दाना जोङो बे ओ रासायनारि हासार मुलि बेफोरबायदि बाहायनायखौसो जोङो मोन जासै बेफोरबायदियाव जोंनि माने ओं फारसेथिं नायनो थाङोबा जोङो खहासो आरो नोंथां।
खहा औ थारैनो।
दा बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां सोलायनायखौ नुबोदों आरो नोंथां।
औ औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि समाबो जाबाय नङा होमबा।
औ औ नंगौथ'।
औ। बिदिब्ला बे सावरायनाय आयदाखौ औ औ।